हेल नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलाय जासिननाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन जासिबाय
औ नोंथां माने दाथ' जोंनिया दा बोथोरा दैलांनि बोथोर गायनाय फुनायनि सम नोंथाङा जेनेबा माइनि आबादनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन हागोन नोंथां हागोन दा
दे बिदिब्ला फोरमायलांदो नों।
औ। औ बिदिब्ला आङो माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनानै होलांसै नोंथांनियाव। दा जों जोंहा ओ जोंनो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्राखा ओ मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां। आरो बे बेनि गेजेरावनो गाहाइ आबादानो जाहैबाय जोंहा माइ। मानो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि गाहाइ आदारानो जाहैबाय ओंखाम आरो बे ओंखामखौ जों अबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जों माइनिफ्राय मोनो। नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जों दाबायदि दैलां बा मेसें बोथोर मोननैयावबो जोंनि गाहाइ आबादानो जायो माइ आरो बे माइखौ खौहाय जोंहा मोननैबो बोथोराव गायनो हायो आरोना नोंथां। मेसेङावबो गाइयो दैज्लाङावबो गायनो हायो दा जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बांसिन ओ दैलाङाव गायनाय माइखौसो जोंहा बांसिन गाइयो आर ना आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा दङ बिदिनो ओ ओ जोसा माइब्रा रनजित बेफोरबायदि जोंहा गोबां रोखोमनि माइ गायनायखौ नुयो आरोना नोंथां। दा आङो बे माइखौहाय माबोरै गायनाय जायो बेखौ ओ नोंथांनो फारि फारि फोरमायलांनोसै। जोंहा गिबियाव माइ गायनो थाखाय ओ दुब्लिफोराव जोङो ओ बैसागु बोथोर बायनाय लोगो लोगोनो जोङो दुब्लिखौ ओ खारहायनानै लाहैगोरो आरोना जे जेनाखि जोंहा दुब्लिया गोरा जानानै थायो नालाय बे समाव जों आबाद मावा दा बेनि थाखायनो जों बे दुब्लिखौ ओ गिबियाव खारहायनानै लागोरो आरोना आरो बेवहाय माबाफोर ओ हाग्राफोर दङब्ला जों बे हाग्राफोरखौ साबफा खालामनानै लाग्रोबाय नोंथां। आरो बिनि उनाव खारायखांनानै जोङो ओ मै होबाय आरो बिनि उनाव सामार होलाय बर' होलाय आरो जोङो हाखौ मोनजासिम बेबायदिनो हालेवनानै थांबाय थायो ओ हालेवलांबाय थायो आरोना। बे हालेवनाय समावहाय जोंहा गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ आरो नांगोलजों हालेवनाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो दानि मुगाजों गोरोबफानानै बा खारफानानै जोङो बांसिन बा ट्रेक्टर बा पावार टिलार बेफोरजों हालेवनायखौ जों दा नुनो थाङो आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोजाङानो मोजाङानो जायो मानो होनोब्ला जों खम समनि गेजेरावनो जोङो बैफोर ओ दुब्लिफोरखौ जों हालेवनानै माने माइफोरखौ थाब थाब गायनो हायो आरो ना नोंथां दा बेबायदिनो जोङो दानि मुगाजों गोरोबनानै जोङो बैफोर ओ आगजुफोरखौ जों बाहायनानै माइ गायनायखौ नुयो आरोना नोंथां दा बेबायदिनो ओ जेब्ला जोङो ओ दुब्लिखौहाय ओ मो ओ मा होनो खारहायनानै लाखाङो अब्ला जोङो खोथिया फोनायनि जों लाहार फाहार खालामगोन आरो ना। बे खोथिया थिलिखौ जोङो ओ दु मा होनो मुस मुस हालेवनानै गेब्लेहोनानै जोङो बेवहाय ओ माइखौहाय ओ फोना दोनो आरो ना जायनाखि जोङो दुब्लिखौ नायनानै बिसि बुरजा जोङो बिसिबां बिगा माइ गायगोन बेखौ नायनानै जोङो फोयो आरोना नोंथां बे खोथिया फोनायावहाय ओ जोंहा बिदिनो दैखौबो थाल लानांगौ जायो आरो हाखौबो आरो बोथोरखौबो जोहा थाल लानांगौ जायो आरोना नोंथां। जों बांद्राय अखा हाबाय थानाय बोथोरावबो जों खोथियाखौ फोनो हाया आरोना नोंथां मानो होनना बुंबा जोंहा बांद्राय अखा हायोब्ला जोहा दुब्लिफ्राव दैया लोम ओ लोमसावजोबो बेबायदि समाव जोंहा मा जायो खोथिया फोनानै गारबोनाय माइयाहाय गोजावनानै बबेबा दाबसे जायगायाव बुखारलाङो आरोना आरो बेबायदि समावहाय जोंना खोथायाया मोजां जाया बेबायदिनो जों खोथिया फोनायाव जोंहा गोबां थाल लानांगौ जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो जेब्ला खोथियाया थामजिबा थामजिबा सानावहाय ओ फुजानाय जाहैयो अब्ला जों बे खोथियाखौ ओ फुनानै लागोन आरोना आरो फुखांनायनि उनावहाय जेब्ला जोङो बे माइ गायग्रा जायगाखौ जोङो मा ओ गायजासे जोङो फोमोन हाखौहाय फोमोननानै लानाय जायो। अब्ला जोङो बे माइखौहाय गायजेननाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो माइखौहाय ओ मा होनो सावन भाद्रर दानसोयाव गायजेननानैहाय बिदिनो मा होनो ओ मा होनो भाद्र' आसिनि मासावहाय जोङो बे माइया हाजानाय जाहैयै आरोना? पुस दानसिमहाय जोंहा बे माइखौ हाखांनानै जों मारा होखांनानै लाबोयो आरोना। बेबायदिनो जोङो मा माइखौ बेदिनो गायनाय जायो आरोना बेबायदिनो जोङो माइखौहाय ओंखामनि बदलै बा ओंखाम जानायनि सोलायैल' जोङो माइखौहाय बाहाया बिनि अनगायैबो जोङो माइखौहाय जोङो गायनानै आथिखालावहाय माइ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना। जोङो माइखौहाय गावबा गावनि मा होनो ओ
फालांगि खालामनानै थांनानै थानायखौबो जों दा नुनो थाङो आरोना। थां जोङो न'आवल' गायनायनि अनगायै न'आव जानो ल' गायनायनि अनगायै जोङो माइखौहाय सोरनावबा सोरनिब हाखौ आदि लानानै बा बन्दक लानानै जोङो बैफोराव माइ गायनानै जोङो गावबा गाव मा होनो मोनसे फालांगि खालामनानै मावनानै जानायखौ जोङो दा आथिखालाव नुनो थाङो आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला दा जोंनि जोंनिथिंजायबा जोंनि ओनसोलावहाय माइ गायग्रा अनजिमाया जोबोद खम जालांनो हमदों। मा होनो दानि जुगावहाय बांसिन मानसियानो जोंना मा गामिखौ गारनानै जोंहा ओ सोहोरफ्राव थाफैनो लाबाय नालाय दानि दा बेबो बेफोरबायदिनि थाखायनो मा जोंनि गामि ओनसोलाव माइ गायग्रानि अनजिमाया जोबोद खमायलांबाय आरो दा बे समावनो ओ मा गामिनि मानसिफ्रा माखासे मानसिफ्रा बैफोर हाफोरखौ लानानै जोंहा माइफोरखौ मा गायनानैहाय बेखौ फालांगि मावनानैनो जाबोनायखौ मा जोंनि ओनसोलाव दा बांसिन निफ्राय बसिन नुगासिनो आरो नोंथां। दा नोंथां आङो माइनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथां थांनो एसेबाबो फोरमायना होबाय दा नोंथाङा बेजोंनो सोमोन्दो थानाय मा होनो नांगोल जांखालनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन हागोन नोंथां खोनासंलांबानो जाबाय नोंथाङाबो ओ नोंथाङाथ' ना माइनि आबादनि सोमोन्दै मोजाङै फोरमायनानै होलांबाय आरो जोंहाथ' मोनसे सिगाङाव जोंहा मा होनो आसाम हादोरसायानो मा होनो माइनि आबाद मावनानैनो जोंहा सोनारनानै थानाय एबा बांसिन मा होनो बांसिन आबादारियानो माइखौनो गायनाय जायाखायो आरोना जोङो जेनेबा जोंनि बर' सुबुं माहारियाबो माने गोदो गोदायनिफ्रायबो बे माइ आबादजोंनो खाथि सोमोन्दो दं एबा माइनि आबादखौनो मावनानै जाबोदों एबा गुबुन दसाव आबादखौ मावनानै जाबोआखै आरोना जेरै जोङो मा होनो बे बे बे माइनि आबादखौनो जोङो गुदि एबा गिबि होननानै बुंनांगोन आरोना। जे बेजोंनो सोमोन्दो बेजोंनो सोमोन्दो गोनां जेनेबा जोंहा मा होनो गायनाय फुनायजों सोमोन्दो गोनां जे गायै गायै गाबनो गायनानै माइआ जेब्ला जोबथारनाय जायो अब्ला बै माइ जोबथारनायाव मा होनो मोनसे मा होनो नांगोल जांख्रा होननाय दं आरो ना बे नांगोल जांख्रायाव माने बेयाव मा खालामनाय जायो होननानै बुङोब्ला? माने गोदोनि समावथ' मिथिखायोना गोदोहाय माबायदि ज' ज'यै आं खामानि मावलायोमोन फैसा थाखाजों बांद्राय सोमोन्दो गैयामोन सोरबा हाजिरा सोरबा खामला बेफोरबायदि गैयामोन आरोना गोदोनि दिनाव। दा बे गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयिनि जाउनावनो बैफोरबायदि नांगोल जांखा होननाय सोदोबा फैदों एबा मा होनदों बे बेबायदि हाबाया फैदों आरोना। जाय मा होनदों ज' ज' खामानि मावलायनाय एबा हेफाजाब होलायनाय सावरि जालायनाय बेफोरबायदिया गोदोनि समाव जानानै फैदोंमोन आरोना। उम बिनि थाखायनो बे नांगोल जांख्राया जानानै फैदों। जेरै जों बुंनो हागोन जे नांगोल जां ख्रा होननानै बुङोब्ला माने जोङो दि दिनै आंनाव गायोबा जोंनाव उम दिनै आंना गायोबा गाबोन नोंसिनाव सोरबा बैसिनाव बेफोरबायदि सानफा एफा सानबा माने जयै जयैनो सावरि बायदि जानानै माने माइखौ जेब्ला गायै गायै गायनानै मानो लास्टाव जोबथारनाय जायो अब्ला मा खालामनाय जायो माने माखासे मा होनो मेंनायखौ माने हो खारनो थाखाय एबा मा होनो मेंनायखौ होखारनायजों लोगोसे ओ ओ बे बानाय मोजोमनायखौ मा होनो होखारहरनो थाखाय मानि दा गायै गायै गायबाय नालाय जेब्ला जोबथारहां जायो अब्ला दब्लाय एसे खोथिया दब्लाय नङाब्ला मोनसे दब्लाय दलहाफोरखौ दोननानै मा होनदों बेयाव नांगोल जांख्रा बायदि खालामनाय जायो आरोना। बे नांगोल जांख्रायाव जाहैबाय मा होनो जयै गायनाय जायो आरो ना। बेखौनो जोङो बिसोरो मा खालाममा होनदों नांगोल जांख्रा होननानै बुंदों आरोना जायखौ बिसोरो। बे नांगोल जांख्रियानो जाहैबाय मानि नोङो जोङो मदद हैलायनाय नालाय बे मदद हैनायाव जों मा खालामनाय जायो बेयाव जोङो बेयावनो गायै गायै गायबाय गायनायनिफ्राय गायबाय आरो न'नि बिगोमा एबा सोरबाफोर बे गायनानै मा होनो गायखांजोबबा मा होनो हाब्रु फुनलायनाय जायो आरोना। बे हाब्रु फुनलायनाया जाहैबाय मोनसे जोंनि उम गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरोना बे हाब्रु फुनोब्ला उम फुननानै रंजानाय बाय दि जायो आरोना बे माइ गायनानै जोब्बाय नालाय हाबाय हानायनि रंजानायखौ फोरमायनाय बायदि जायो आरोना बे नांगोल जांख्राया। बेनि थाखायनो बे नांगोल जांख्राखौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो लाबोदों आरोना आरो उम दासिमबो जोङो बेफोरबायदि खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। नांगोल जांख्रायाव जोङो ओ बुंनो हागोन जोङो जेनोबा जों खुमबाजों हांसो जों जायो बे ओंख्रि आरोना जों जेनोबाथ' जोङो जोब्बाय नालाय जोंहा जोबनायाव बे बेखौ बावगार होनोनो थाखाय बा माबा मा होनो सिनस्रि सानाय एबा माबा मा होनो ओ सान्दुंनो अखा बेफोर जानायखौ जेनोबा होखारनो थाखाय जोङो मा होनो बेयावबो जुमाय सेरेब लोंनाय जायो आरोना जयै गोदोनि समावथ' जों मिथिखायो ज' ज' मोन ओंखारलायोमोन आरो बिदिनो न' न' घरे घरे न' न'आव मा जायोमोन जुमाय थाखायोमोन आरोना बै जुमायफोरखौ दि इसिंनिफ्राय दिरुननानै बे मा होनो नांगोल जांख्रायावनो मा खालामोमोन बिसोरो मा होनो जयै ओ लोंलायनाय जायोमोन आरोना। बिदिनो लोंलाय लोंलायनानै मा होनो ओ उम खालामबोनाय आरो दानि जुगावबो जोङो सोरबा सोरबा नुनो मोनसै माने गोदो गोदोहाय जेबायदि रंजायोमोन बेबायदिखौ नुनो मोनला दा लासै लासैनो सोलायबोनो हमबाय मुगानि उनाव मुगा। टाइमाबो जोंनिया जानला हालादा जों जों हालो दैलो जों हगारनो हाला जोंहा जोंनि बे सम बेसेन गो सा समखौ जोङो दा हमथानानै जेसे हमथानो हायो एसे हमथानानै लाखिनांगौ बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरो ओम गोदोनि बायदि जे जालाय लोंलाय बेबायदि गैला आरोना। जाय जे जोंनि जु बे दानि मुलुगाव एबा दानि जुगाव आरो गावबागाव जानानै फैबाय आरोना बैयो जायनि थाखाय मा होनदों बेफोरबायदिया जोंनि बे माबायाव जान मा होनदों बेखौ उम गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों दाबो जों मावनो जानाया जायो खिन्थु दा मा होनो जों न'नि जाथिखौ खुरमाखौ लेंहरनानै एबा मा होनो गामिनि गामिखाय बे नुसुंसेनि साफा सा सानिखौ लानानै मा होनो बे नांगोल जांग्राखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बांसिनखौनो जों बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नांगोल जां ख्रायानो जाहैबाय मोनसे बर'नि मोनसे बेबो मोनसे फोरबो बायदियानो जाहैबाय आरोना जोंनि बर'नि माने जेरै बैसागु आरो दमासि आरो आमथिसुवा बेफोरबायदि दंना बेफोरबायदिजोंनो बेबो मोनसे सोमोन्दो गोनां बायदि जानानै फै फैदों आरोना आ औ नों नोंथां जेनेा नोंथाङाथ' खोनाबायना नोंथां उम उम दानिया मा होनदों समाबो जानाया जाबाय नोंथां जोंनिया दोनथ'लायदिनो नामा नोंथां नोंथाङाथ' एसे मिथिखाबाय ना नोंथां
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला जोङो दोन्थ'लायनोसै नोंथां औ उनाव लोगो मोनफिनसै औ औ औ